औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फ्राय गोजोननाय जासिहरबाय
ओ नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथां आ नोंनाव आं हरनायनि खारनानो जादों ओ जोंनि ओ जिउआव सानफ्रोमबोनि बाहायबाय थानाय सम जिउआव ओ दंफांखौ माबोरै बाहायनाय जायो बिनि सोमोन्दै ओ जों आङो नोंजों सावरायनो ओ हरनाय जादों। नोंथांनाव सम दंना? औ ओ बिदिब्ला आङो दंफांखौ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि आइजें आइला आरो मा मा हाबायाव बाहायो बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंग्रोनोसै
औ दे नोंथांव
औ उह औवाखौ ओ आबाद मावनायाव
औ
आइजें आयला बानायनायावा बाहायनाय बाहायनाय जायो ओ जेरै ओ नांगोल ओ आरो जंगाल आरो आ आबाद मावखांनानै जोङो आबाद ओ रोगानो थाखाय जोङो ओ मोसौ गारि ओखौ बाय जोङो बाहायनाय जायो ओ बिनि अनगायैबो जोङो दंफांजों आ जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा खाम ओ आरो ओ सेरजा बायदिफोरखौ जोङो ओ बाहायनाय जायो थां ओ ओ दंफांखौ जोङो बिनि अनगायैबो न' लुनायावबो बाहायनाय जायो नोंथां आरो दंफाङा जोंनि ओ थांना थानायनि ओ हां लानायनि बेलायाव जोंनो ओ अक्सिजेन ओ जोंनो हगारनो हायो जोङो दंफां लाइ फां गैयामोनब्ला जोङो ओ जिब जुनार गासिबो थांनानै थानो हानाय नङामोन नोंथां ओ बिनि अनगायैबो दंफांखौ जोङो गोबां ओ हाबाफोराव जोङो बाहायनाय नुनो मोनो ओ दंफां बाहायनायनि ओ माखासे ओ मा मायाव बाहायो नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव ओ फोरमायथिनो होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ
जोंनि गेजेराव दंफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै दंफां लाइफांङा ओ जोंनि जिउआवहाय जोबोरैनो गोनांथार दहाय नोंथाङा होनलाय बायदि जेरै बिफां लाइफाङा जोंनो ओ अक्सिजेन जगायनानै होयो बिफां लाइफां गैयाब्ला
जानो हागौ हयथ'ब्ला जों सुबुं माहारि बा जिउ जिबिफोरा थांनानै थानो हानाय नङा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि संसार जानाय थांना थानायनि बेलायाव दंफां लाइफांखौ जों गोबां बिथिङावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै- न' लुनायनि बिथिङावनो बुङा मानो जों दंफांफोरखौहाय बाथाम थखथा हानानैहाय जोङो न' लुनायाव बाहायनाय जायो जेरै दरजा खोरखि नि बिथिङावबो जोङो दंफांखौ बाहायो सौखि आलना फालें टेबोल बानायनायावबो जोङो दंफांखौ बाहायो सियट बेरेंसि खालामनायावबो जोङो दंफांखौ बाहायो। आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा दहाय होननाय बादि जेरै जोंनि ओ आबाद मावनायनि बिथिङाव जेरै- हाल एवनो थाखाय जोंहा नांगोलखौहाय दंफांजोंनो बानायनाय जायो। जुंगालखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो।
औ नोंथां
गुबुन गुबुन बिथिंफोरावहाय जोङो दंफांफोरखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो बे जोंनि सुबुं माहारिनि ओ संसार जानायाव जोबोरैनो ओ बाहायफ्ले जानाय मोनसे मुवा ओ बेनि गेजेरजोंनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै जोंनि अन देनो थाखाय जोंहा उवाल गायहेन बेखौबो जोङो ओ दं फांनिफ्रायनो जों बानायनाय जायो जेरै- जों उवालखौ ओ गाम्बारि दंफां आरो दुमब्रु दंफां बेफोरनिफ्राय जोङो उवालखौ बानायनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन दंफांफोरजोंबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जों बांसिन दुमब्रु दंफांजोंहाय जों वालखौ बानायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गायहेन होननानै बुङोब्ला उवालजों लोगोसे अनफोरखौ देनो बा माइखौ देनो थाखाय जोङो गायहेनखौ बाहाय-बाहायनाय जायो। बे गायहेनखौ जोङो गोदो-गोदाय जों साल सिरिजों बानायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जों गुबुन गुबुन दंफांफोरजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनसै। दंफाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो गावबा गाव दंफांफोरहा मुं थायो बेफोरनि मोननैसोखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै जेरै गामबारि बिफां साल दंफां सिगुन दंफां बनसम दंफां थाइलाद' आरो थाइजौ खान्थाल बैग्रि लिसु बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दंफांफोरनि मुंफोरखौ आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफांफोर जों बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो बेफोर जाबाय जोंनि जिउआव ओ बाहायफ्लेजानाय मोनसे ओ मुवा ओ बेनिखायनो जोङो ओ बिफांफोरखौहाय मोजाङै
जिहेथु बिफां-लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जोंनो थांना थानायनि गोहो जगायो बेखायनो हानायमानि जों बिफां-लाइफांफोरखौ ओ गायनाया गाहाम दा आं नोंथांनियाव माखासे सोंथिफोर सोंबावनो सानदों। बेनो जाबाय जिहेथु दंफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोरैनो गोनांथि बेखौ जों जोङो माबायदियै जों बाहायोब्ला जोंनि ओ बे बुहुम मिथिंगाया मोजाङै थागोन आथिखालावथ' गोबां ओ बिफां-लाइफां जोबस्रालांनायनि जाहोनाव बिदुंनि दुंथाइया बांलांनायखौ नुनो मोनदों। बेनि थाखाय जोंहा बिफांखौ माबायदि बाहायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादि ओ दंफां-लाइफांखौ माबोरै रैखाथि खालामनांगौ औ बिनि सायाव आङो नोंथांनो फंनैसो ओ खिन्थानो सानबाय ओ नोंगौ नोंथां ओ जोंनि जायगाफोराव जोंनि ओनसोलफोराव बिफां-लाइफां ओ दंफां-लाइफांखौ ओ खोब जोंनि माखासे मानसिफोरा ओ रैखा थि होनायाव एसे लोरबां नुनो मोनदों ओ बेखौ जोङो थारैनो गोख्रोङै रैखाथि होयोब्ला जोंनि आबहावाया जोंनि जोंनि ओनसोलनि ओ थाथाय बा जोंनि अखानि ओ बिथिङावनो होन सान्दुंनि बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङावनो जोङो ओ मोनसे गोग्गो आबहावा दानायाव जोङो दालांनो हागोन ओ बिफां-लाइ फाङानो जोंनि हां लानायनि ओ गिबि बा गुबै राहा ओ ओ ए-एक मिनिट जोङो ओ बार गैयाबनो जों बे बुहुमाव ओ थांनानै‌ हानाय नङा ओ बारानो जोंनि थाखाय ओ आं सानो बारानो थांना ओ थानायनि मोनसे ओ गुबै माने थांना थानायनि ओ जिउ राहा होननानै आं सानो आरो माने बारानो जोंनि सुबुंनि थांना थानायनि जिउ होननानैबो आ बुंनो हायो ओ जोङो बिफां लाइफांखौ माबोरै रैखा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ जोंनि ओ बिफां लाइफांखौ रैखाथि होग्रा जेरै फरेस्ट ओ फरेस्ट नङा मोनथां ओ बिसोरो जोंनि बिफां लाइफां दानफ नाय जेरै अरन ओ अरनबारियाव ओ हाग्रा गोबां हाग्रा थायो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायो गोबां रोखोमनि जिब जुनार थायो ओ बैफोर हाग्रा बंग्राफोरखौ ओ दानस्रांनायखौ ओ ओ फोजोबस्रांनायखौ ओ जोङो रैखाथि खालामग्रोनांगोन जोङो ओ फांसे बिफां दानफायनायाव ओ जेरैबायदि ओ बिफांखौ दानफायबाय ओ बे बिफां दानफायनायनि ओ जोङो सिगाङावनो ओ जोङो ओ फांसे बिफांनि जायगायाव दानफनो नागिरनायनि सिगाङाव ओ जोङो फां बा बिफां गायग्रोनांगोन नोंथां ओ अब्लासो आबहावाया गोग्गो बा नांगौ बायदि बारहावाखौ जोङो मोननो हागोन ओ नोथां उम आं सानो ओ जोंनि ओ आबहावा रैखा खालामनायाव ओ जोंनि ओ साखाथियाव थानाय ओ फरेस्ट ओ फरेस्ट गार्ड बिफां लाइफांखौ रैखाथि खालामग्रा बेफोरो जोंनि न'खर न'खर थांनानै गामि गामि थांनानै ओ जोङो न'खरसेयाव ओ खमैब्ला ओ ओ बोसोरसेखौनो लानोसै नोंथां ओ बोसोराव ओ जिनिफ्राय नैजि ओ बेफोरबायदि बिफां फुलि ओ राननानै होयोब्ला जोंनि लांदां जाय थानाय ओ गोबां रोखोमनि ओ हा आग्लायना थानाय ओ जेरै दै जिंफोराव ओ बालाबारि ओ आरो ओ एसे ओ थुरिबारि जायगा बेफोराव जोङो दंफांफोरखौ ओ गायनानै लानो हायो ओ फां ओ जोङो बोसोरसेयाव जिनिफ्राय ओ नैजि ओ बा हागौमानि जेसेबां गायो ओ बेखौ गायना लानो हायोब्ला ओ जोंनि फैबाय थानाय समफोराव ओ जेबो बारनि ओ जे दुंनायनि दुंथनि बिदुं बेयाव जेबो खहा ओ जानाय नङा होननानै आं सानो नोंथां ओ ओ दा जोंनि ओ ओनसोलफोराव बिफां ओ लाइफांफोरा जोबोद ओ खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिनि अनगायैबो जेरै ओ गुबुन गुबुन हादर जेरै ओ आमेरिका ओ जापान चाइना बायदि हादरफोराव जेरै ओ बिदुङा बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय ओ ओ बिसिनि ओ आ जाग्रा आदार आ गारि मथर आ बिसिनि आ मोदोमफोर ओ मोदोम बिगुरफोर आ बिसिना माने ओ जेरैबायदि ओ बार मोननांगौमोन बेफोरबायदि बार मोनैनि जाहोनाव आ लोरबां जालांनाय आ देहा नस्थ' जालांनाय गारि मथर ओ आरो बेरायनो हायि थासारि। आ बिदुङा दुंखावलाबायनाय बेबायदि थासारि। ओ जादों होननानै ओ आङो बिफां-लाइफां गैयिनि थाखाय जादों होननानै सानो नोंथां। आ बिनिखायनो बिफां-लाइफांखौ ओ जोङो जोथोन लानांगौ ओ नङाब्ला जोंनि ओनसोलफोरावबो ओ बैबायदि थासा- रिया ओ फैगोन होननानै ओ आङो सानो नोंथां। ओ नोंथाङाबो आरो माखासे बिनि आ सायाव ओ बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ औ बिफां-लाइफाङानो जिहेथु जोंनि जिउ जोंनि थांना थानायनि गोहो नोंथाङा होननाय बायदि बिफां-लाइफांखौ जोङो हानाय मानि गायनांगौ। आथिखाल समावहाय जोङो बिनि उल्थायै ओ बिफां-लाइफां दानस्रांनानै हादान सिफायनानै न' लुनायखौसो जों नुगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोंनि ओ बे बुहुमाव दुंथाया जों बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ नाथाय बिनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय जों बि- बिफां-लाइफांखौ गायनांगौ। जहेतु बिफां-लाइफाङानो जोंनो अक्सिजेन जगायनानै थांना थानायनि गोहोम- खौ होयो। बेनि थाखायनो जोङो हानायखिनि बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबांथार माखासे बिफां-लाइफांफोरखौहाय ओ जायफोरा ओ जायफोर बिफांफोरखौ गायोब्ला जोङो राङारि मुलाम्फा जानो हायो। बैफोर बिफां-